खोनादोंना नोंथाङा? औ खोनादों। ओ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दं?
आं नै दा ओरैनो जिरायना दं नोंथां।
अ अब्ला नोंथाङा फ्रिब्ला ओ जोङो गुबुन मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै नङा होमबा नोंथां?
औ औ सावरायनो हागोन दे आं फ्रियैनो दं।
ओ अब्ला नोंथां जोंथ' बर' माहारि हिसाबै जोङो गोबां ओ हाग्रा बंग्रानि मैगं बुथुमनानै जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ जायो।
उम बिनि गेजेरावनो ओ जोंहा ओ गाहाय गाहायाव ओ जेनेबा जों लाइ, लाफा मुला बेफोरखौथ' जोङो आबाद मावनानै ज जाखायो लोगोसे जोङो ओ बबेबा बबेबा लाइफाङाव लाइफाङा बिबारबो बिबार बारो जो ओ बिबार बारो बेखौ जोङो मा माबायदि रोखोमै जायो बेखौ नोंथांमोननि जायगायाव मा मा लाइफाङा बिबार बारो आरो ओ बेफोर बिबारफोरखौ माबायदि रोखोमै संनानै जायो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ औ हागोन नोंथां जोंनिया बिबार होनोबाथ' जोङो मा होनो खारौ खान्दाय बिबार थाबाय ओजाय सेवालि बिबार थाबाय जोङो खार' खान्दाय बिबारखौहाय जोङो माने खारैजों जायो आरो खारैजों एवनानै जायो आरो। खारैजों एवन संनानै जायोबा जोंना मा होनो ना गोरान बा मा होनो ना दाबखा होनोना बेखौहाय एसे होदेरना जायो आरो जि-इदिखौ जायोब्ला माने गोखाया एसे खारनाय जायो होननानै जों मोनथियो आरो। मा होनो गाव गोजाबा माने एसे गोखा जायो नालाय एनि थाखायनो जोङो खारै होदेरनानै जायो आरो ओमफ्राय फाजाबो बिबार गोजायैबो जों फाजा एवनानै जायो थाव होनानै। आरो जोङो खेवालि बिबार होनोबा जों खेवालि बिबारखौ ना गोथांजों बा ना गोरानजोंबो एवनानै जानो हायो आरो जों अनलाफोरावहाय मा होनो संनानै जायो आरो जोङो। ओजोंहाय जों ओजों बिबार थास' दाथ' नै दैज्लां बोथोर थास' मोनजायो नङा होमबा? बिनि थास' बिबारखौबो जोङो जायो आरो मा होनो अमा बेदर फोरजों बा मै मैथाजों गाव गोजाबो जायो आरो बेदर होबा गोथावसिन जायो नालाय जोङो लकेल दाउबा अमा बेदरफोर फोरखौ होनानै जानाय जायो आरो। जाहाथे गोथावसिन जायो होननानै। आरो माननायफोराबो एसे खम जायो आरो बेदरफोर बा ना गोरानैफोरबायायदि होनानै जायोबा नोंथांमोना नोंथांमोनथिं मा मा बिबारफोरखौ जानाय जायो नों खायसे फोरमायना होनो हागोन।
आ बिबारफोराथ' माने गावबागाव सम एबा बोथोरखौ लानानैसो बारो नङा हो
औ औ
औ औ नोंथाङानो बुंलांबाय जे खारं खान्दायला बिबार बे खारं खान्दायला बिबार दा जोंहा दैलां समावहाय मोनो नङा
औ औ दा मोनो।
औ बेखौ जोङो ओ गोथांआवनो खानानै जोङो ओरैनो थावजोंबो एवनानै जायो बिनि बिनि सादा खाथो खाथो नङा होमबा नों थां औ लोगोसे जोङो बेखौ ना गोरानजोंबो एवनानै जायो आरो जोङो बे खारं खान्दायला बि बिबारखौ जोङो माला सुनानै ओ सान्दुुंआव फोराननानै दोननाय जायो जेब्ला बियो रानो अब्ला जों बेखौ अनला जानाय जायो।
औ
औ लोगोसे बासिखा बिबार बासिखा बिबारा ओ जों बेखौहाय माग फागुन समाव मोननाय जायो
औ
औ बे बे बिबारखौ जोङो ओ खानानै लाबोनानै जे बिनि बिबारनि गाबा गोजा नङा होमबा नों
औ गोजा
गोजा सोमब्रोम बेखौ जोङो ओ गोथाङावबो माने थाजा थाजायैबो जोङो बेखौ अनला जाजायो लोगोसे बेखौबो जोङो फोरानना दोननानै अनलाफोर जाजायो आरो नोंथां औ जों अनला जानोबा जों बेखौहाय फोरानना दोननांगोन फोराननानै जोङो बेखौहाय जेब्ला रानो अब्ला जोङो अनला जानो थाखाय ओ माइरंनि माइरं गुन्दैनि रेडि खालामना लानांगोन लोगोसे जोङो बेखौ जेब्ला संनोसै अब्ला जों बेखौहाय दसे समनि थाखाय दैयाव सोमनानै दोननांगोन औ जेब्ला अनलाया गोदौ अब्ला जों बेखौ होनाय जायो आरो लोगोसे खारैजों संनाय जायो आरो बिनि अनगायैबो खेवालि बिबार खेवालि बिबारखौबो जोङो बांसिनानो अनला जानाय
औ
औ लोगोसे आरो गोबां बायदि बायदि रोखोमनि बिबार दङ ओ जों जों आं नुनायाव जों थिंजाय जे थायसुरि जायोबा फिथाइ थायोना जों बेखौहाय अ जुदि बिबारखौ जोङो बाथोन जानायखौबो नुनो मोनो आरो माने मानो होनोबाबो बिफाङा ओ फिथाइजों लोगोसे बिबारबो जाहोयो जोंखौ
ओं
औ
आरो मा होनो मेसेंनि समावहाय जों मुला बिबारबो मोनो ना मुला बिबारखौबो जानाय जायो आरो
औ जों बेफोरखौ मोनो लोगोसे लाइ बिबार बेसर बिबार औ गोबां रोखोमनि आरो जोङो ओम थास' बिबारजों लोगोसे जोङो सिब्रु बिबार आरो जोंहा मेथ'खा बिबार बार मेथ'फाखौबो जोङो एबा ओरैनो गोजाबाबो जाजायो
ओं
उम ओ जों जोंनि बर'फोरा ओ नागिरनानै जानो रोंब्ला जों बायना जानांगौनि गोनांथियानो गैया नङा होनबानो
औ औ नंगौ बारिबा फोथारफोराव बा दैमाफोरावनो जों गाव गावनो माने नागिरनानै थाजा मैजानो हायो आरो
औ
थाजा मैगंफोरबो जाबा आरो इयाव मा होनो भिटामिना जेसेब जों बायना जायो बेयावहाय बांसिनानो मुलि मोनो नङा होनबा बेनि थाखाय माने जों गाव गावनो बारिफ्राव एबा दैमा बिलोफ्राव थांनानै नागिरनानै जों जाफैनो हायो आरो जोंनि थिंजायथ' बेफोरबायदि मा होनो मेथ'खा बिबारिफोरखौ मोननाय जायानो माने जानो लुबैबा माने गोजानाव थांनानै लायनांगौ जायो आरो जोंनिहाय
जोंनि दा ओ गोबां ओ न' बां बारायनायनि जाहोनाव जायगा गैयैनि जाहोनाव जोंनियाव हाग्रा बंग्रा एबा मैगं जाय जाय लाइफा मैगं जायो बेफोरखौबो जों दानस्रांनायनि जाहोनावहाय जोंनियावहाय माने बेफोरबायदि बिबार एबा मैगंफोरखौ जों खम नुनो मोनो आरो गोदोनि दिनाव जोङो एभेलेबेल मोनोमोनब्लाबो दानि जुगावहाय बेफोरबायदि खमायलांनायनि जाहोनाव जों हाथाय बाजाराव बायना जानांनायखौ नुनो मोनो
औ मानो होनबा दानिफ्रा आरो मा होनो बुहुद सिगांनि समाव जेरैबायदि हाग्रा बंग्राफोर थायोमोन दानि दिनाव दानस्रांजोबबाय न' बां लुबाय जायनि जाहनाव दा मा होनो हाग्रानि मैगं थाइगंफोरखौ मोननो थांलिया आरो गोबां खम जानायखौ ज जों नुनो मोनसै जायनि जाउनाव जों बाजार फोरावहाय माने बायनानै जानांगौ जायो आरो जोङो
अ औ नोंथाङाथ खमा बिबारखौ सिनायो जानांगौ
औ औ सिनायो
औ अ बेखौ जोङो आसिन खाथिकाव जानाय जायो अ बेखौ जोङो दाननो ओमफायो दे बिनि बिलाइआ दे ओ जो जोयो जायखौ जों गानाबा खानो हाया आरो खमा बिबारा खमा बिबारखौ जोङो दानो थाखाय माने बिनि दालायखौनो दानखानांगौ
औ
बिनि दालायखौ दानखांनायनि उनावसो जों बिनि खमा बिबारखौ खानो हायो आरो बे दानखानाय दालायासो नेक्स्ट बोसोराव खिलिनानै बिबारखौ बारो बेखौ आं मिथियोगौ आरो ओ दा‌ ओ खमा बिबाराव खमायलांनायनि जाहोनाव दाथ जोंनि हाथाय बाजारावहाय जोङो बेखौ फवासेफ्रावनो गोबां बेसेन होनानै बायना जानायखौ आं नुनो मोनो लोगोसे बेनि बेखौ अनला जानाय जायो आरो बेनि ओ बे खमा बिबारखौ जोङो ना बिदै बायदि ख्रि ख्रि मोनजायो आरो
औ दानि जोंनि जोंनि समावथ माने जोंनि ओनसोलावहाय मा होनो खमा बिबारखौ नुनोनो मोनलिया आरो माने जोंथिं गोबां खम खमारफोर खमा बिबारनायनि जाउनाव जों बायना जानांगौ जायो एसेयावनो माने एसेल बिबांनि मैगं मङावनो माने बिबारखौ जोङो खम मा होनो बुरजा रां होनानै बायना जानांगौ जायो नै दानि दिनावहाय मानो होनबा जोङो बे बिलाइआबो जोयो नं नालाय ओंखायनो माने दामफायनानै माने फोजोबस्रांनाय बायदि होननानै बुंनो हायो आरो दा जोंनि ओनसोलावहाय
औ आंबो दासिमबो ओ मबाइलाव नुनायनि अनगायै रियेलाव खमा बिबारखौ नुफेराखै आरो आङो मबाइलफ्रावबो जे बेफोरखौ प्लास्टिक एबा मुजाफोर गाननानै खानायखौ नुनो मोनदों आरो लोगोसे खानानै फानखानायखौ आं बे ओ हाथाय बाजाराव फान्नायखौ नुनो मोन्दो
औ
औ।
दानिया मा होनो नुनोनो थांला ना गोदोनि गोदो समाव जेरैहाय मा होनो हाग्रानि मैगं-थाइगं बा नआवहायनो गायनाय मैगं-थाइगं बेफोरनि बिबार बि इ बेफोरबायदि मैगंफोरखौ नुनोनो मोनलि आरो दानियाहाय माने गोबां खम जालांनो हमबाय जोङो माने नु मा होनो बाजारफ्राव फानबाबो माने सिनायनोनो सिनायनोनो थांला आरो जोङो मानो होनबा जों नआवनो नुला नालाय मा होनो मुंफोरखौल'सो मिनथिबाय ओमफाय जों मे मेगनजों नुला नालाय सिनायलाबो मा मैगं बेफोरबायदि बे फानग्राफोरा बेफारिफोरा बुंबासो ओ जों मिन्थिनो हायो आरो।
दानि उन्दै उन्दै गथसाफ्राथ' बेफोरखौ सिनायानो नङा होमबा?
औ सिनाया।
औ आरो दानि जाखांफुनाय लाइमोनफ्राबोथ' बेफोरखौ जे ओ सिनायिनि जाहोनाव बेफोरखौ माबोरै जायो माजों जायो बेनि सादा माबायदि बेफोरखौ मिथिया नङा होमबा?
औ मिथिया। जोंनो नै दा माखौबा माखौबा सिनायनोनो थाङा।
औ।
गोदोफोर मा होनो मेगं-थाइगं बेदिनो हाग्रानि मैगंफोरखौ माने बोराय बुरै फोरथ' गोदोनि स समावथ' इफोरबायदि मैगंफोर खौ बायना जायोन ना नफोरावनो बुथुमनानै जायोमोन बारिफोरावनो बुथुमनानै जायोमोन नै दानियासो माने हाथाय बाजारनि हाथाय बाजार मैगंफोर बायनानै जानानै माने देहाफोराबो खहा जायो बेफोरखौ जों गोबां नुनो मोनदों आरो। देहा खहा जानाय उम।
ओ अब्ला नोंथांनिफ्राय ओ नोंथांमोननि जायगायाव मा मा ओ बिबारनि मैगं मोनो आरो बेखौ माजों जानाय जायो बेखौ ओ‌ मिथिनो मोननानै नोंथांनिफ्राय गोजोननाय थाबाय।
औ औ नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय।
ओ अब्ला जोंना समाबो जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां।
अब्ला दोनथनोसै।
औ दे।